औ नोंथां
गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि बावहरनाय थाबाय।
औ
दा नोंथाङा मायाबा खामानिफ्राव मुखुब जानानै दङ नामा?
ओ नोंथां आंथ' दा जेबो खालामाखै।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनिसिम एसे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन मानोना दा दैज्लां बोथोरबो सोलिगासिनोखा।
औ औ बिदिब्ला होमबा आङो फोरमायनोसै नोंथांनिसिम ना? दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै औ दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे बहु बहुद मोजां बोथोर बे बोथोरा मानो होनोब्ला बे बोथोराव जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ आजौफोरनि समनिफ्रायनो माइ गायबोनाय जायो। बे बोथोराव बे बोथोर सफैबाथाय जोंनि बर' हारिफोरा गोबाङैनो मुखुब जानानै थायो। बे दुब्लियाव बेयाव माइ गायनाय जायो नालाय बेनिखायनो बिसोरो गोबां समनिफ्रायनो ओ थाग थियारि खालामनाय जायो माइ गायनो थाखाय बिसोरो बे समाव अखा हानाय दैज्लां बोथोराव अखा हानाया एसे बुरजा बिबांनि जायो नालाय बै समाव दुब्लिफोरा दै जायो। बेनिखायनो माइ गायनो हानाय जायो आरो। दा माइ गायनो थाखाय बुहुद सिगांनिफ्रायनो थाग थियारि खालामनाय जायो। जेरैहाय खोथिया फोनाय जायो खोथियाखौ फोनो थाखाय मा खालाम जायो बिसोरो जोलै मोजां बासिना लानानै मोजां दोननानै। बेखौ साननै बा सानथाम इदि दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। जाथे बे माइआ गाजलि खिलियो। अब्लासो बेखौ माने दुब्लियाव माबायाव खोथिया थोलियाव फोनाय जायो। दा बिसोरो बेखौ सोमना दोननाय समावनो बिसोरो बै खोथिया थोलि। खौ हालेवनानै लायो मोजाङै। बेयाव साफा खालामनानै लायो आरो हाखौ गुरै खालामनानै लायो हालेवनानै बे। बेनि उनावसो बेयाव बे खोथिया सोमना दोननाया गाज्लि ओंखारो। एबा बेयाव फोहैनाय जायो। बिनिफ्राय बेयाव साननैसो थानानै। बेयाव खोथियाया रज'ब्ला खोथियाया गिदिर जायोब्ला देरोब्ला अब्ला बेखौ फुनाय जायो दा बे खोथिया फुनायनि सिगांनो आरोबाव दुब्लियाव। हालेवना लानाय जायो दुब्लिखौ माइ दुब्लिखौ गोदोनि समावथ'। मोसौजों मोसौजों हालेवनाय जायोमोन नांगोलजों। दानि दिनाव नाथाय बेबो बेफोरबायदि गोबाव सम लानाय। खौ मानसिफोरनो टाइम गैयिलाय आजिखालिनि दिनाव। ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो जाय माने खम सम लानाय लायो। आजिखालि रावनाबो गासिबो गोबां बेस्थ' जानानै थायो नालाय बेनिखायनो जेसां हायो एसेनो खामानिखौ। थाब फोजोबनो नाजायो बेनिखायनो आजिखालिनि दिनाव। बांसिनैनो गोबाङैनो दा बिसोरो ट्रेक्टर ओ दुब्लिखौ ट्रे ट्रेक्टरजों हालएवना लानानै बिनिफ्राय हाले एवखाङोब्ला ओम आलि खोनाय जायो। आलि खोनानै मोजाङै आलिखौ गोरा खालामनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय आरो जेब्ला बे फोथारा दुब्लिया रेडि जाजोबो अब्ला खोथियाखौ फुनाय जायो। खोथियाखौ फुखां खोथियाखौ फुनानै आखा आखा खानानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जेब्ला दुब्लिया खोथियाखौ फुखाङो अब्ला आरोबाव खोनसे। दुब्लिखौ हाले एवनाय हाले एवनाय जाबावो। जाहाथे हाया गुरै जाफिनो। बेनिफ्राय बेयाव खोथियाखौ रोगाना लाबोनानै। माइखौ गायफैनाय जायो। दा माइ गायनायनि सिगाङो जोंनि बर' हारिया बेयावहाय सिगाङावनो। ओ आलारि बाथि धुप सावहैनाय जायो दुब्लि खनायाव। बेखौ जागायजेननायनि सिगां दा बिख खौ सावखाङोब्ला माने माइखौ गायनाय जायो आरो बिनिफ्राय जेब्ला माइआ माइखौ गायखांजोबोब्ला। बेयाव एसे सोमखोर सोमखोर जाबोयो। सोमखोर सोमखोर जाबोयोब्ला बिनि गेजेराव हाग्रा रज'नाय बायदिखौ फुनानै होनाय जायो। बिनिफ्राय आलियाव हाग्रा रजुनाय बायदिखौ साफा खालामनानै होनाय जायो। बिनिफ्राय उनावहाय बियो मास मोनसे मोननैनि उनाव सोमखोर सोमखोर जाबोनानै बियो देरबोनानै बिथराइ ओंखारो माइआ बेनिफ्राय बिथराइ ओंखारखांनायनि उनावहाय बियो आरोबाव एसे गोबाव समनि उनाव माइ बिदाङा मोजाङै ओंखारबोजोबो माइ बिदाङा मोजां ओंखारबोजोबोब्ला बियो आरो गोबाव एसे साननैसो गोबाव सम लानानै बियो आरोबाव जेब्ला माइआ ओम मोनो अब्ला माइया मोनोब्ला नाथाय माने बियो मोजाङै मोनोब्ला बेखौ आरोबाव ओ हानानै मुथि खानानै बेखौ दोननाय जायो। बेयावनो आरो जेब्ला गासिबो माइखौ हाखांजोबोब्ला बे मुथिखौ जमा खालामनानै मोनसे साफा खालामनाय लानाय जायग गायाव बेखौ दोनथुमहैनानै बेखौ मारा होनाय जायो आरो गोदो -नि दिनावहाय माराखौ जोङो मोसौजों होनाय जायोमोन। दाथ' दानि जुगाव मोसौजों होयोब्ला गोबां सम लायो नालाय बेनिखायनो आथिखालिनि दिनाव दानि समाव ट्रेक्टरजों मारा होनाय जायो ट्रेक्टरजों मारा होयोब्ला माया थाब गानानै जोङो आरो बेखौ बुरजा बुरजा होनानै मारा होनो हायो।
औ
जेरै जोङो मोसौजों मारा होयोब्ला जोङो बेखौ गोबां सम लायो। आरो थाब गानो नागिरा आरो बारा बुरजा बुरजा जोङो मारा होनो हाया बेनिखायनो दानि दिनाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो मारा होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मारा होयोब्ला बै बिनि जिगाबखौ जोङो साफा खालामनानै जों बेखौ माइहुं खालामनानै दोननाय जायो आरो बे मारा होनानै मोननाय माइखौ जोङो बाव होनानै साफा खालामनानै जोङो बेखौ ओ दुलियाव सोना दोननाय जायो एबा बाख्रियाव सोना दोननाय जायो जाहाथे बियो। यो माने मोजाङै थायो एन्जर बायदिसिनाफोरा बेखौ जानो हाया मोजाङै माबानानै जोथोन लानानै दोननाय जायो। जायो। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो मायाबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं साननायालाय सानदोंमोन। आं जोंनि बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि नारजि ओंख्रिनि सायावनो आं बुंनो सानदोंमोन नोंथां।
औ दे फोरमायनो हागोन दे।
ओ नारजि ओंख्रिया जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि मादाव मोनसे गोग्लैयो बियो ओ बाव दाखालि बावैसो जि आइटेक मोननाय मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ बेखौहाय जोङो बानायो होनोब्ला नार्जिखौ सिगां नार्जिया सिगांग्रोब फाथोनिफ्रायसो जायो।
ओ फाथोखौ जेब्ला फोखाङो फोखांनायनि उनाव ओ फाथोआ जेब्ला रानाय रायो एबा ओ रानाय बोथोर जायो अब्ला जोङो बिनि बिलाइखौ खानानै दोननानै ओ खानानै दोननानै जोङो बिनि बिलाइखौ फोरानथुमो फाथोनि बिलाइखौ जोङो फोरानफुंनानै बियो जेला गोरान जायो अब्ला बेनो नारजि नारजि होननानै जोङो बेखौनो बुंनो हायो आरो जोङो जेला बे बे नार्जि बिलाइखौ नार्जि बिलाइआ गोखा गोखा बिनि थावनाया जाहैबाय गोखा ओ मानो होनोब्ला जोंनि बर'आ गोखा गोखै गासिबो जानो हाग्रा जा ग्रा मोनसे हारि बे बे हारिया गासैबो गोखा गोखैखौ गाैखौबो जाजोबनो हायो थिग बेबायदिनो नारजि नारजियाबो मोनसे गोखा ओंख्रिनि मादाव मोनसे गोग्लैयो आरोखि बेखौ जोङो बोरै सङो होनोब्ला जेला बे फाथोआ रानगोन अब्ला बे फाथोखौ रानखांनायनि उनाव जोङो खाथुमनानै दोनो आरो बे खाथुमनानै दोननायावहाय ओ खाथुमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो जेला ओंख्रि जागोन अब्ला जोङो बेखौ हाननानै जोङो नारजि ओंख्रि ख्रि संनो थाखाय सिगांग्रो जोङो खाइसेया बेखौ रुगारो थौआव सोमनानै बिनि थौआव सोमनानै दोननानै बेखौ गोबावनि थाखाय बिनि दैखौ गारनानै रुगारो आरो खायसेया बेखौ सोमनानै दोननानै ओ थोंजोङै बेखौ ओंख्रि संनानै जायो
औ नोंथांनि रायलायनायखौ एसे फिसा खोनादों
ओ जोङो बेखौ थोंजोङैहाय ओ संनाय जायो थोंजोङै संनो थाखाय बेखौहाय जोङो बेखौ नारजि बिलाइखौ जोङो रुइहोनो थाखाय बेयावहाय जोङो खारै होनाय जायो
खारै खारैखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया बाहायबोगासिनो बेखौथ' नुनो मोनखायो बे खारैखौ बाहायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो सागंजों सागंजों सानानै लायो सागंजों बेखौ रुइजासे सानानै लाखांनायनि उनाव जेला बियो रुइगोन अब्ला जोङो बेखौ माजों जागोन नाजों जागोन ना बेदरजों जागोन जोङो अब्ला बेदरफोरखौ एवनानै लाखांनायनि न उनाव जोङो बे बेदरफोरखौहाय जोङो बेयावहाय होसोनहरनायखौ होसोनहरनाय जायो बेबायदिनो जेला बिनि अनुमान बायदियै जोङो बिनि संख्रि बानलुखौ साथिनानै जेला जोङो थाव नाय बायदि मोनो अब्ला जोङो बेखौ खाङो बेनो जाहैबाय नारजि ओंख्रि संनायनि आदब आरो जोङो फोथायनाय दंदि न'खराव मानसि थैयोब्ला एबा जाथि खुरमा बाय बाहागि न'खराव सोरबा मानसि थैयोब्ला। जोङो बे नारजिखौहाय जोङो नारजि ओंख्रि संनो मोना। एबा न'नि अरदाबाव नारजि ओंख्रि संनो मोना होननानै बर' हारियाव फोथायनाय दङ
औ
फोथायनायखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्राय फ्रायनो बे फोथायनाया सोलिबोगासिनो दङ आरो बे नारजि ओंख्रि मानो जानो मोना होनोब्ला जेला मानसिया थैनानै थैनानै थाङो अब्ला बेखौ गारहैयोब्ला ओ बेयावहाय जोङो नारजि नारजि सावलेनानै गारनाय जायो ओ नारजिखौ साव नानै गारनाय जायो बेनिखायनो जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ से बोसोरनि थाखाय न'आवहाय संनो मोना एबा न'नि अरदाबाव संनो मोना। होननानै फोथायनाय दङ। आरो बे न'खरनि मानसिफोरा। बे न'खरनि मानसिफोरा बे नारजि। नारजिखौनो से बोसोरनि थाखाय मोनजाया होननानै बर' बर' हारियावहाय एबा बर' समाजावहाय फोथायनाय दङ।
आरो जेब्ला माइ गायखांनायनि उनावहाय माइ गोरलै ओंखारो। अब्ला माइ गोरलै ओंखारखांनायनि उनावबो माइ बिदां ओंखारो अब्ला। अब्लाबो बे नारजिखौ नारजिखौ न'आव संनो मोना एबा नारजि ओंख्रि। मोनजाया होननानै। जोंनि बर' समाजावहाय फोथायनाय दङ बेबायदिनो। नारजिया जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि। आव मोनसे ओंख्रि गोग्लैयो। बेबायदिनो नारजिखौहाय गोदोनि गोदोनि आ। आबै आबौ समनिफ्रायनो बर' हारिया जाबोगासिनो दङ आरो बेखौहाय दासिमबो सोलिफुनायाव आरो इयुनावबो जालांबाय थायो